मा खालामदों?
औ नोंथां आं दा फ्रियैनो दङ नों
बिदिब्ला नोंथांङा दा फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकआव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां
औ दे नोंथां नोंथांङा औ बुंजागोन नोंथां
बिदिब्ला आङो बर'नि हाबा खालामनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन जागायनोसै
औ बर'फोरनि हाबानि नेमखान्थिनि बागै रायलायदो नोंथां
बर'फोरनि हाबा खालामनायनि नेमखान्थियाथ' गासै मोनद दं जेरै
औ
नायनानै खालामनाय हाबा खारसननाय हाबा गोरजिया लाबोनाय हाबा आरो बोनानै लाबोनाय हाबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
नायनानै खालामनाय हाबायाव माखासे नेम दं जेरैबायदि जाय न'खराव हिनजाव दं बे न'खराव हौवा लागोआ नायनो थांबोला आसान सांखा लांनाय नेम दं बेवहाय आसान सांखाखौ हिन्जाव गोदाननि न'नि
उखुम मुदायाव थेबनानै दोनबोनाय जायो बेखौ जुदि हिजाव गोदाना राजि नङाबा सानथामनि गेजेरावनो गथाय हरफिननांगौ आरो जुदि हाबाखौ जागोन बायदि मोनोब्ला
स्नि साननि उनाव बेखौ हौवा गोदान लागोनिआव खोन्था हरफिन नांगौ। आरो हाबानि थारिगा थिग जाखांनायनि उनाव जेब्ला हाबानि बिबान लांनाय जायो बेवहाय गय जरा फाथै जरा आरो हिन्जाव गोदाननो दख'ना जोमग्रा बायदि हाबायावनो गोनां जानाय जि जोमखौनो हौवा गोदान लागोआ हैनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला हाबाया जायो बेवहाय गोदोनि दिनाव हाबायाव बारलाम्फा होननाय थायोमोन। बारलामफाया अमानि खर'खौ बानानै हाबाथिलायाव मोसायोमोन आरो बिथिङाव हाथर' साफ्राखौ बानानै हाब्रु ग्ले ग्लेयाव मोसानाय दंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिखुङाव हाथर बानाय माने संसारनि बिबानखौ सानैजों रुजुननानै संसार जानायखो बुजियोमोन। आरो हाबायाव बैराथि बैराथि सानै थायोमोन। बैराथिया गय फाथैखौ हाबानियाव फैग्रा मानसिफोरनो बिलायनांगौमोन।
आरो गोरजिया हाबाया जाबाय हिनजाव गोदाननि न'वाव सासेबो फिसाला गैयाबा हौवा गोदानखौ हिनजाव गोदाननि न'वाव लाबोनानै दोनफैयो बेखौनो गोरजिया हाबा होना नानै बुङो। दिनाव हाबा खेरायाव जानाय लोंनाया हिसाब गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला जौनालि बेदरनि आलि ओंखामनि आलि होननाय खोनायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बिफोरबायदि नेमा गैला। दा नोंथाङा एसे बुंना होनजा
औ हाबा होननाय लोगो लोगोनो जोङो हाबायाव गिबियावनो हौवा हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जेरै हिनजाव गोदानखो जोङो ओ जेरै लायनो थांनाय जायो। आरो बिदिनो लाबोनानै हाबा होफैनाय जायो आरो
नामा नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमाय लायदोलाय एसे बुंदोलाय।
आरो गोदोनियाथ' हिनजाव गोदानखौ दख'ना थावसि गानोमोन
औ गानहोयो हिनजाव गोदानखौ औ
बिराद गोजा आरो बेयाव गुफुर गुफुर आगर होयोमोन
नोंथांनि गामियाव हाबा खुंनायफोरा माबोरै जायो? खोनाबायना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना?
नोंसोरनि गामि ओनसोलाव हाबा खुंनाया माबोरै जायो एसे फोरमायना होदो
आरो जोंनि गामियाव हाबा खुंनाया जोबोद नायनो समायना जेरै
औ नंगौ नोंथां
गोबां दाम गोसा गोसानि पेन्देल बायदि बायदि खोङो डेक'रेसन
आरो हिनजाव गोदानखौबो गोबां साजायो
औ
दा एसे सोलायबाय
औ हाबा जाखांनायनि उनाव जेरै रायजोआ जेरै खैना गोदाननि हिनजाव गोदाननि
जेरै अनला खारै संनाय जानो लुगैयो गासैबो रायजो राय जियानो ओ आरो लोगोसे बिदिनो
आरो हाबानि जाखांनायनि उनावबो हिनजाव गोदाना हाथा खुरना सोनार नेम दंमोन बे हाथायाव गोदोनि दिनाव खोस्लिजों खुरनो मोनामोन हाथाया जाबाय दंफांनि बानायनायमोन
ओम
आरो हिन्जावदाना बेखौ खुदा नांगौ जायोमोन।
औ
बेवहायबो दै लुसनलायनाय नेम दंमोन आरो हाबानि उनाव सप्तासे एबा सानथाम आथिमंगल लांनाय नेम दङो बेयो हौवा गोदाना ओरैनो साहा मुरि बायदिजों राननानै होयो
ओ नंगौ नोंथां
नोंथाङा इसे बुंबावदो
औ
नोंथां एसे बुंनायसाय
जोंङो हाबा होननाय लोगो गोबां जोंनाव हाबायाव डेक'रेसन खालामनाय जायो जेरै पेन्देल बेजोंनो लोगोसे साराय हान्था ओंखाम ओंख्रि मैगं थाइगं जों हाबा होनानो रोङो गाससिबो बेसादखौनो जोङो मुवाखौनो जोंनो नांगौ जायो हाबायाव
औ
आरो गासैबो रायजो राजाखौनो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैखौ मोनो। जोंङो हाबायाव ओंखाम जाहोनाय जायो नायै बेदरै। मैगं बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो बायदि बायदि आरो।
आरो हाबा जागोन न'खराव बयबो फैनानै हिन्जावनो उसुरगा बायदि होयो।
औ उसोरगाबायि होफैयो गासिबो रायजोआनो
आरो गामियाव गामिनि सुबुंफोरा फुंङाव फैनानै हाबानि जा संनो गोनां मैगं थाइगंफोरखौ ज' ज'नो थाफैयो।
मैगं थाइगंफोरखौ सुनानै होयो आरो दानि दिनाव हिन्जाव गोदानखौ देलायनो थाखाय बिउटि पार्लारनि मानसि लिंहरो।
औ नंगौ नोंथां।
दानि आथिखालनि हाबाया गोदोनि बायदिय नुनो थांला दानिया
औ
गोबां गोदान जुगजों सोलिनानै जायो। आरो संग्रा खावग्राखौबो गामिनिखौ बांसिनानो बाहायनाय गैला गुबुन दस्रा जायगानिफ्राय लाबोयो।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनिया दा समाबो जासिगोन।
औ नोंथां औ
हाबानि बागै रायलायनायखौ मालाबा उनाव सम मोनफिनबा रायलायबावसिगोन।
औ नंगौ नोंथां
गोजोनथों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।